औ नोंथां नोंथांनिसिमबो ओ नोंथां आंनो नोंथांनो आंनो फन हरनायनि जाहोनानो जादों जे नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा दोरोङारि मैगंफोर जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावहायथ ओह बरनि दोरोङारि ओंख्रियानो जाहैबाय जोंना मेनाआ जाहैबाय औ ओह जोंना जाहैबायमा बेयो अनला खारि। अनलाखारै अनलाखा खारै संनो थाखायथ' जोंना मा नांगोन फार्स्टआवनो खारै नांगौ नङा होमबा नोंथां। खारैखौ जोङो फार्स्टावनो अ अ थालिर बिफांनिफ्राय बनायनाय जायो आरोना नोंथां। थालिर बिफांखौ जोङो फार्स्टावनो दाननानै बेखौ अ सान्दुंङाव दानस'नानै फिसा फिसा थुख्रा खालामनानै जों फोराननानै दोननाय जायो नोंथां। बेनि उनावनो जोङो मा आ बियो रानबाथाय जोङ बेखौ आ माबाजों अरजों सावनानै बेखौ जोङो ओ गुनदै एबा अ फिसा फिसा मिहि माबायाव महराव खालामनानै लानाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जों बेखौ आ जों बेनि उनावहाय जों बेखौ अ दैजों एबा अ खोस्लि एबा खुरै बिदि अ सफ्र्लंनानै बेहाय जोङो एबा नार खलनि बाख्ला जों जों बेखौहाय सरनानै लानाय जायो आरोना नोंथां। दै होनानैहाय बेनि उनावहाय जों बेयो खारै ओं नायनि उनावहाय जों बेखौ मा अनला खारै संनो थाखाय बाहायनाय जायो।
औ ओम। मा मा मा मा थालिर बिफांनिफ्राय बे खारैखौ मोननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन ओं। दा जोङो अ बे खारै थ' जोङो अ बांसिनानो जोङो मा अ आथिया माबा औ आथिया एबा अ मोनसे अ बिदिनो अ बर जाहादि बिदि थालिर बिफांनिफ्राय ओ बानायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ थालिरनि बिम बिफां ना थालिरनि बबेबा मोनसे बाहागोआबो जाबावो नोंथां।
थालिर बिफां आरो ओ बेनि थालिर बिफां सिंनि माने गुदिनि बेयाव ओ जोङो थालिर बिफां गुदि एबा हा सिङाव थानाय गुदि बेबो जायो आरोना नोंथां। बेनि थालिर फांनि बेखौ जोङो बेखौ
थालिर बिफांनि मादा
औ मादा औ औ मादा एबा गुदि मादा एबा गुदि बेखौ बानायनाय जायो नोंथां। बे बिनि उनावहाय जोङो ओ अनला खरै संनो थाखायथ' जोंनो ओ अन गुन्दैबो नांगौ, नङा होमबा नोंथां? अन गुन्दैयानो जाहैबाय ओ माइरं- माइरंखौ जोङो सोमना दोननाय जाया आरो नोंथां बेखौ ओ माइरं जोङो से घन्टा बा ओ बिदिनो ओ से घन्टाबा से घन्टाबो नंद्राया ओ बिदिनो आ
बाजि मिनिटसो ओ बा मिनि ओ बाजि मिनिटसो जोङो बेखौ सोमनानै दोननाय जायो आरोना दैयावहाय ओ खोस्लिबा एबा दाबोर बिदियाव मनानै दोननाय जायो। बेनि उनावहाय जों बेखौ ओ बिदिनो से घन्टाबा जानायनि उन उनावहाय जों बेखौ बोखांनानै देनानै लानाय जायो। दोनि दिनावथ' जोङो दिंखियाव देयोन एबा अवालावनो देयोमोन।
औ
उवालावनो नाथाय दानि जुगाव अ मिसिन ओंखारबायना बिदिनो जेरैहाय लेन्दार मेसिन। जायो बेनि उनावहाय जोङो ओ बेखौ संनो थाखायहाय ओ जोङो बेयावहाय ओ दै होनानै लानाय जायो। अरदाबाव दोननानैहाय एबा गेस दानि बाय। बे गेस आव हाय जोङो सौफाय होनानै लानाय जायो उनाव दैयाहाय गोदौब्बा थाय ओ ग्लब ग्लब गोदौबायथाय जों बेवहाय बे ओ अन गुन्दैखौ होनाय जायो आरोना। औ सानै एसे सानानै होनाय जायो। जाहाथे बे फ्रि सारनाया जाहैबाय जाहोना जाहाथे बियो डाइरेक्ट गथा होबाथाय जोंना मा बेयो सिथाबगोन नालाय, सिथाबनानै बियो लाथो लाथोआव बेयो गथा जानानै थाग ना नोंथां। बिनि थाखाय जों मा फ्रि ख्रि सारनानै ओस होनाय जायो। जाहाथे बियो सिथाबालासिनो बेयो आलदा आलदा एबा गुन्दै महराव एबा ओ दैजों मिलायनानै ओ जाजानाय जायो। बिनि उनावहाय मा जोंङो बेयाव संख्रै ओ बिदिनो मस्लाफोर होबाथाय संख्रै होबाथाय बेखौ होनानै लानाय जायो। होखांनायनि उनावहाय जोंङो मा बेयाव ओ खारै खारैखौ होनाय जायो आरोना नोंथां खारै होखांनायनि उनावहाय जोंङो मा बेखौ ओ एसे ओ मोननाय बायदि जायोबाथाय जों मा बेखौ ओ बेनि टेस्टखौ नायगोन आरोना नोंथां बेयाव जोंङो ओ अनला खारै होनोब्ला जों बेहाय मा बेदरजोंबो संजायो बेदरजों संगोनबाथाय जों बेखौ ओ बेदरखौबो एवफ्रामना लानानै आ बेदर बेखौ जेन'बा दाउबेदरजों एबा ओ बिदिनो मा बेदरजों जानोगोसो बिदि ओ बांसिनानो जोंना दाउ बेदरजों जायो बेनि उनावहाय औवा मेवाइ औवा मेवाइ दजों जानोबा जोंङो बेखौ मा औवानिफ्राय ओ औवा फिसाखौ जोंङो औवा खिलि जेननाय फिसाखौ जोंङो दाननानै लाबोनाय जायो आरो न'आव बिनिफ्राय
अ ओ औवा मेवायाथ' गोबां गोबां बि दि औवां औवा थायो आ बेनिनो मदाव मा मा औवानि
जोंङो बा गोब बांसिनानो जोंङो मा ओ जोङो आंथ' नुनो मोननाय बायदिबा जोंनि जोंना औवानि गाजाया जाहैबाय जोंना बुरखा औवा बुरखा औवानिफ्राय जोंङो गोबाङानो जानाय जायो जोङो औवा फिसाखौ दानाय लाबोबाय जेन'बा ओंखारनाय खिलिनाय गाजा जोंङो दाननानै लाबोबाय बेनि उनावाय जोंङो दैयाव दसे समनि थाखाय खाय सोमनानै दोनो जाहाथे बियो ओ गोखा जाया बे गोखा जायो आरोना बार हाबबाथाय बेवहाय गोखा जायो एसे माबा दंङ। गोखा जानायनि बेनिखायनो जोंङो दैयाव सोम सोमना दोनो बेनिफ्राय बोखांनानै बेखौ जिरनानै लायो जिरनायनि उनावहाय जों बेखौ हाखांनायनि उनावहाय एसे एवफ्रानानै लायो आरोना नोंथां ओ बेदरखौबो बिदिनो एवफ्रामनानै लानाय जायो बिनि उनावहाय जोंङो ओ औवा ओ बे ओ अनला खारै संनाय बेयाव ओ जोङो खारै होखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ होनाय जायो आरोना नोंथां औवा मेवाइ एबा बेदरखौ जोङो होनाय जायो बेनि उनावहाय मोनबाथाय जों मोजां जादोंना जायाखै जाहाथे
औ थारायनो
जानाय जाबाथाय बेखौ बोखांनानै दोनो आरो एक्सट्रा आलादा जायगायावहाय ओ बिबदिनो दा नोंथांङा जोंनि बरनि दोरोङारि ओंख्रि बुंबाथ' जों सबाय साम' गोलैओना बे सबायजों साम' संनायनि ओ बागै एसे फोरमायनो हागोन
हेलौ नोंथां
औ नोंथां एसे ओ नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा? औ खोनादों नोंथां
थांङा मा होनदों आं खोनानाय जायासै नोंथाङा बुंफिननो हागोन ना?
औ अ जोंनि बर' हारिनि ओ दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्लाथ' जोंनाया साम'जों एबा सबाय सबायजों साम' बेबो गोलैयो नङा होमबा नोंथां बेखौ नोंथांङा एसे बुंगुरथि माने ओ सबायजों ओ बिदिनो साम' खौ माबायदि सङो एबा सबबायजों बेदरखौ माबायदि सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन थारैनो नोंथां ओ‌ जोङो सबाय सबायजों साम' होनोब्ला जोङो गिबियावनो साम'खौ खननानै लायग्रोनांगोन दैमा नङाबा फुख्रिफोरनि फ्राय ओ नङाब्लाबो जोङो हाथाय गलाफोरनिफ्रायबो बायनानै लाबोनो हागोन ओ बायनानै लाबखांनायनि उनाव साम'आ दैयाव थायोब्ला ओ गोबां हा हाब्रु हाफोरखौ जानानै लायो नालाय ओ बेखौ जोङो खारहोनो थाखाय साननै साननै बा सानसे आथा सम दैयाव सोमनानै दोनगोन जेब्ला बे मैलाफोरा ओंखारलांजोबगोन अब्ला जोङो बेखौ आरामसे दैजों सुखांनानै ओ जेंगाय बा खादाफोराव दोनगोन बेनि उनाव जेब्ला जा जायो अब्ला बेखौ जोङो बिजिजों नङाबा फिनजों बेनि दाखोनखौ गारनानै लागोन। बेनि उनाव जोङो बेखौ लेबु बा खामरेंगाफोरजों मोजाङै मानजिनानै लागोन बेनि उनावहाय जोङो सबायखौ ओ सारायाव एवग्रोनानै देनानै लागोन बेनि उनावहाय जोङो गिबियावनो सामखौथ जेरै